हेलौ
औ नोंथां
खोनादों
औ खोनादों
औ
औ
बाहा मोनना हा
दंलै नै जिरलाबायनानै ओरैनो
औ औ
औ
खबरा मोजां ना
खबरालाय दंसाबो गेजेरावनो नोंथांनालाय नोंथांना खबरा मारै
आंहाबो मोजाङानो बिदिनो
उम
बोथोरफोरा माबोरै थिंजाहाय नोंथांमोननि खिजा
बोथोरा
औ बोथोरा
थोराथ बिदिनसै दोमैलु दोमैलु औ
अखा एसे फ्रि फ्रि थाइ थाइ थायफ्रिदों
अ दाथ' दैज्लां जाबायना ओंखायनो फ्रि फ्रियाथ हाखासिगोन
औ
उम।
नोंथाङा मा गेलेनो मोजां मोनो ओरैनो
उम ओरैनो मबाइलावनो ओरैनो जास्ट बाहेरा
भिडिअ गेम माने
अ भिडअग मबाइलावनो जायोय सिगोन आरोना ओमबा ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला ओ रै केन्दि क्रसफोर दङ एफोरखौ गेलेनानैनो टाइम बारहोयो नोंथांआलाय हेलौ,
औ बुंलाय
औ नोंथाङालाय मा गेलेना मोजां मोनो
भलिवद फुलबल बायदिसिना खौ मोजां मोनो आरो माने
ओ औ औ औ मोजां मोजां
बेफोर माने एदि बे भलिबल फुटबल एसे देहाया मोजां जायो। लेन माने
उ जायो जायो। माखासे खारनायफोरजोंनो औ ओ
ओरै भलिबल गेलेबा बारहोन बारनाय जायो।
बारनाय जायो ओं ओं
माएसे गोख्रों थायो आरो माने स्ट्रं थायो।
औ-औ
बिदिनो आरो
सिट्रं थायो ओं
ओओ नोंथां
औ नोंथां बुंलाय
नोंथाङा बहाफोर बेरायफेरबायमोन नामा?
आं बेरायनायाथ' बेरायबाय बेरायनाया एसे खेनसे खेननैयालाय ओरै हमना ला तेजपुर गुवाहाटी जोबाव बेरायबाय आरो नोंथाङालाय
थांबा बेराय बेरायनायालाय बिदिनो मोनथामसो जायगा
बहा बहा बेरायनाय नोंथाङालाय?
बिदिनो ओरैहाय बिदिनो अग्निगड़
थिगानो थिगानो नोंथाङा बुंलाय देलाय दे बुंग्रोलाय दे
दे नोंनो बुंग्रोदो
दे दे दे नोंथाङा अग्निगड़ पार्कआव बेरायनानै मा मा नुनो मोनखो?
ओमफ्राय बानरा जानि फुजानि मुसुखाहा दं आरोना एहाय
उम उम
ओमफाय ओरै उसा ओमफाय अनिरुद्र बै स्रि खृष्णनि फिसौला अनिरुद्र बे
अ
सिब दं माने बिदिनो आरो मुसुखा दं बिथांमोननि औ औ
औ
नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानो आथिखाल सोलोंथाइनि बागै?
आथिखालनि सोलोंथाइ। नि बागै
औ नोंथां
आथिखालनि सोलोंथाइनि बागैथ' आरो आं मा बुंगोन र'
दानि जुगावथ' सोलोंथाइ नङाबाथ' जेबो दावगानाय लामायानोथ' गैखाया सोलोंथायाथ' थाखाथारनांगोन एसे एनैबाबो जा हायो गावनि आन्थाखौबोथ' सोलोंनानैथ' लाखाथारनांगोन सोलोंथाइनि माबा बाथ' औ थ' गासै फारनै फारफ्रोमथिंबोथ' लामा आन्दायनायानो जाखागोन जानाया बेनिखायनो जा हायै एसे एनै सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो उम गोजौ लेभेलसिम हाथाराबाबो जा हायो एसे एनै गावनि आन्था गावनि फिउसारखौ उनाव दैदेनलांनो थाखाय सोलोंथाइखौ एसे एनैबाबो लानांगौ आरो
औ औ लानांगौ
ओम बुंनाय नोंथां।
दानि सोलोंथाइजों गोदोनि सोलोंथाइजों माबाफोर फाराग दं नामा नोंथाङा फाराग नुहरो नामा बुंनो हागोन ना?
दानि सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्ला ओम दानि सोलोंथायावथ' आरो मा बुंनो आरो दानि सोलोंथायावथ' ओरैबायदि बादायलायनायजोंसो जाबाय। गोदोनि दिनाव मा आं बेखौ बारा मिथिया मिथिनाया जिखुनु दानि सोलोंथायाव बहुत जुजिलायनाय आरो माने बादायलायनाय जुगजोंसो सोलोंथाइ माबागोन आरो
औ
औ
आंनि मथे माने गोदोनि जों बेवहाय माने बै आइजो माहारिखौहाय बारा सोंलोंथाइ। माबायावबो दावगायाखै
दावगा दावगा होयामोन आरोना माने
दावखोयाखै माने बै आइजोफोरखौ माने बे माखासे समाव माने आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ माने बारा खाबु होयामोन। माने गोदो दिनाव हाय।
ओ ओ।
औ बिदिनो आरो।
आरो गोदो निया माने एसे जोबोद स्ट्रिक मोन जाहैदों।
औ औ औ।
बिदि माने फोराव जों दा जिखुनु जाया अनलाइन फोर सालायो ना इदि अनलाइनवफोरावनो नुयोना। मोनोना बेफोर बायदि मोनामोन जाहैदों मानेड।
जेरै दा जोंना मबाइल फ्राव जेनेबा मा मा नांगौ बा मानिबा बागै मिथिनो थाखाय हायो गोदोनि दिनाव बिदि हाया मोनना मा जाखो ना?
औ बिदिनो मोन माने।
थिगानो आजि खालि गुबुन बिराद बायदि सिना ओंखारवबायना मबाइलावबो माबानि बा जेरै माबा मोनसे मिथिनो गोनां दंबा मबाइलाव टाइप खालाम बानो मिथिनाय बेफोर बायदि गोहो फैबाय आरोना दानि जुगाव। ओम।
बेफोरो जाय बेयावनो गोसो जाबा नायनो हासिगोन। जाखौ मिथिनो लुबै बे मिथिनो मोनसिगोन।
औ।
बे बायदिसिना गोबां माने जे बेबो दावगाबाय थारमाने आथिखालाव हाय सोलोंथाइ याव गोदो निख्रुइ हाय थारमाने। रिं खौबो मबेलावनो मोनो बालाय आरो मा थोखाय।
ओम जेरै चाइना फोरखौ नुफेरै जायगा फोरखौ मबाइलाव बोबाबो नुनाय बायदि जाहैबाय। ना मा होनो नोंथां?
बिदिनो जासि गोन।
बाहाय होदों बालाय जोबोद मोजांनि बाथ्रायानो होननां सिगोन मबाइल खौबो।
औ बाहायनो रोंबालाय आरो सो बहाथो' गाज्रि जानो खिन्थु बाहाय जाफिना आरो मबाइलजोंष
ओम मबाइल जोंसो बाहाय जाफिनो खायसेआ।
औ बेयावनो एसे गोरोन्थि जायो जोंनिया।
बेनिखायनो गुबुनखौसो दाय होलाबायनााहाय बाहायनो रोङा रोङालासिनो उनाव
औ औ
नङाबालाय मबाइलालाय मोजांनि थाखायसो बाहायनो होयो होनाया
औ गासैखौबो मोजांनि थाखायसो बानायखायो बानायनायाथ' जे बे सासे बानायग्रायाबो गाज्रि जाथों होनाथ' बानायखाया
हुम हुम
हमना ला नोंआ जेनोबा आबाद मावबाय आरो ना नों नोंबो दाव गाज्रि जाथोंना मावाना
औ म म म
मावो थिग बेबायदिनो बेखौ बानायग्राया मोजां फिथाइ मोननाय बानायदोंमोन आरो नाथाय गाज्रि औ थांबालायबो गाज्रि जागासिनो जोंना आबादखौ जुदि सामलायाबालाय आर
उम उन आबादखौ गायनानै जुदि सामलायनो रोङाबाना बेफोरावसो गाज्रि होननाया जासिगो गोन आरो
औ बिदिनो दे मबे खौ लानानै नों जियाव आयस जेबो माबा हमथानाय गोसो गैयाबा बांद्राय बाहायबाय थाबाथ' गाज्रि जाखागोनानो।
जेबो टाइम लिमिट गैयाबा
औ टाइम लिमिटनि गाव बाहायनो रोङासै बेफोरावनो गाज्रि जासि
जेरै आबादाव टाइमबाय टाइम मुलि सारबा भिटामिन होबा मोजां स्र स्र फिथाइ मोनगौमोन दा बे बेखौबो रोङाबा बहा जानो हानांगौ समाव हायाबा
उम बेफोरनोथन। औ नांगौ नांगौखि खिनि समखौ होनो हायाबा बहाथो मा जागोन ना?
औ
औ
बिदिनो जायो आरो गोबां गोरोन्थि जालाङो। सुबुंनावहाय मानसि
उम जायो गोरोन्थियालाय बे बुजिनो ओ गोरोन्थिखौलाय एसे एनैयालाय होखायो होनायालाय। जाखिनि बो उनावहाय हमदां हानाय बायदिफोर।
आरो मानसिया औ औ औ आरो गोरोन्थि जाबासो बयबो मिनथिखायो।
मिथियो मिथियो गोरोन्थि जानांगौबो। जानाया खेमसे खेमनै। जिउआव गोरोन्थि जाबासो अब्लासो एसे मानसियाबो बुजियो।
औ हमदांनो मोनो माने इयाव गोरोन्थि जाबाय आंनिया होननानै।
आं मा गोरोन्थि मावफ्लांखो मा होनो बेफोरबायदि माबा जाखो बेफोरबायदि। फिथाइफोरखौ मोनो आरो माने हमदां हायो आरो। ओना।
गावनि गाज्रिखौ नुहोआ आरो माने।
ओं गाव उम उम बबे लामाजों आवगायना बोरै मा जाखो
औ मा बायफ्लांखोना बिदि मा लामाजों? फैखो आं।
औ औ औ।
माने एसे हमदांना माने एसे गोरोन्थि जाबाथाय। नोंथां औ जासिगोना बिदिबा?
दे होमबाना?
उनाव सरायफिननो हासिगोन अ दे।